ह नोंथाङा फ्रियाव दङमोन नामा?
दं दं दं
बेखौनो एसे राय्लायनो नंदां।
औ मा लायरायनो दे नोंथां
नोंथाङा मैगंनि बादै मा मा मिथियो हाग्रानि मैगंनि बादै
हाग्रानि मैगं बिदिनो जिंखिया थास' आइथिं फोर दा जि
जोग्लाउरि बारा मिथियदां नोंथाङा
आ
हाग्रानि मैगंआव दंङ बिदिनो खिफि बेन्दों लाफा सायख' दाउ फेन्दा दाउ फेन्दा होनोब्ला मानसिफ्रा खायसे खायसे खायसे जाफेरिया मिथिनाय नंङा दाउनि फेन्दा असेखौ सानगोन
दह्लायाव रज'यो बे दाउ फेन्दाया
औ
बङा
औ
आलुजों टमेट' एसे होनानै संङोबा मोदोमो जानोबो गोथाव जायो मोनजा फेराखै नामा
मोनजाखांबाय मोनजाखांबाय बावनानै मैगं हाग्रानि
आरो एलांसि दिंखिया म द उस माहानिमुनि सिब्रु अलदन हाग्रायाव मेर्ला मैगं मोनो लायनानै जानो रोङोबा
औ
मेडिसिन गैयै जोंनि हाथायाव फाननायाथ' फ्रायानो बांसिन मेडिसिन होनानैसो खेथिखौ खालामबाय
खेथि खालामनाय आरो गोजान साप्लाय जानाय जाहैबाय
साप्लााय जानाय जाहैबाय
औ
दा जोङो बेफोरखौ जुदि बे हाग्रानि मैगंफोरखौ लायनानै जानो रोङाबा फ्रेस जायो आरो फ्रेस मोनजायो मेडिसिन गैयै लाफा सायखौ खम मिथिगौ नोंथाङा सिनाय ना सिनाया
स बसैग
लाफा सायख'आबो बिदिनो साल बागानफ्राव रज'यो जोंहानि न'आव साल बागान दङमोन नालाय जों बहाय लायनानै जायो न गसायख'खौ आरो लाफा सायख'निबो गोदो आगोलावहाय आं सल' मोनसे गुसुं फरायनो मोनदों लाफा सायख'नि सोमोन्दै
औ
खोनासङो नामा नोंथांा
औ बुंदो नोंथां खोनासंसै एसे
नंगौना नङा आं बेखौ मिथिला जायखिया फरायनो मोनदों आरो आङो मोनसे सल' लेखायाव एसेब्लाबो
औ
ओरैबायदिमोन आरो बे सल'आ बिमाया हा लोगोफोरजों बेलासियाव
औ हेल' माथो खोयाखै
ए
अ अ खोनायाखैमोन नालाय आं बिमाया ओ हाग्रायाव लोगोफोरजों
औ
बै लाफा साइगं मैगंखौ नागिरनो थांनाय
औ
खोनाफेराखैना नों
औ खोनाफेराखै
ए सानै फिसाजो दङमोननो सासेया उन्दै रायलायजोबनो रोङा सासेया बिब'आ रायलायनो रोंबाय आरो रायलायनो रोंबाय बे गथ'खौ बखालि बायदि लानो रोंबाय बिमाया लोगोफोरजों हाग्रायाव लाफा साय नागिरनो थाङो नागिरनो थांनायाव बियो हारसिङै आन्दायलाङोनो आरो
औ
आरो लोगोफ्रा लाफा सायख'खौ नागिरै- नागिरै नागिरनानै लानानै न'आव फैजोब्बाय ओमफ्राय बे गथ'फोरनि बिमाया फैयाखिसै आरो सफैयाखिसै आन्दायलांबायनो बे गथ'फ्रा लोगोफोरनाव सोंहैबाय रावबो खोन्थानो रोङा खोन्थानो रोङा नालाय बिसोरबो हाग्रा फारसे बिमाखौ नागिरनो थाङोनो ए
ए
ओमफ्राय नागिरनो थांनायाव बिब'आ बुङोनो लाफा सायख'- लाफा सायख' - लाफा सायख' होननानै ओमफ्राय बै गथ'सिना उन्दैसिना राय्लायजोबनो रोङा नालाय बियो लाफा सायख' होनजोबनो रोङा नालाय बे ख' होननायखौल' बुंनो रोंबाय जाहैदों बेयो
औ
दा बिदिनो नागिरहैयो आरो बिसोरो नागिरै- नागिरै नागिरनानै लोगो मोनासै बिसोरो बिब'आ बिदिनो लाफा सायख' - लाफा सायख' होननानै गाबग्राा जाबाय नो
औ।
ओमफ्राय उन्दैसिना खौ खौ खौ होननानै गाबग्रा जाबाय जाहैदों। बिदिनो बिसोरो नागिरनानै मोनबोआखिसै नालाय गाबै गाबै गाबैनो बिदिनो दाउ जालांदों होननानै बुंदों नामा। आं बावजोब्बाय आरो सल'आव बेबायदि फरायनो मोनदोंमोन आं एसे, नंगौना नङा बुंनो हाला आङो। नोंथाङा नंगौ सानो ना नङा सानो?
बेखौथ' आंबो खोनाफेराखै नालाय। मिथिफेरा बेखौ' बुंनो हाला।
बुंनो हाला जायखिया लाफा सायख' दाउ गाबनायखौ बर'नि रावै खोनायो जोंहा लाफा सायख' होननाय। दाउ खौवौ आबो बर'नि रावै खौवौ खौ खौवौ होननानै गाबनाय जों खोनायो फागुन सैथ्र' मासाव बे गाबनायजों रिंखाङोना? गामिफ्रा अखानायसि समाव। मोजांबो खोनायो।
उम औ।
गाबोना गाबा?
गाबो सम सम खोनायो।
बैसागु फैब्ला दालाय दाउखौवौनि गाबनाय देंखोजों होनलायनाय गान खना होनबा? रंजाया होमबा? दाउ खौवौनिथ' मेरला गान दङ। मोजां मोनोना?
मोजां मोनो औ।
सल'खौ नंगौ बायदि मोनो आं राइथ लिरगिरिया सोरमोनथाय आं बेनि नामखौ मिथिया जायखिया आं ससेखौ फरायनो मोनदों आरो। बेबायदिनो सल'खौ नंगौ नङाखौ बुंनो हाला।
मा मा होनामोनथाय मैगंनि नामा बे हाग्रानि दासो बुंनाया? नोंथाङा हरफाजायोथ' मा माजों जानो जायो जेनेबा माबोरै जानांगौ
लाफा सायख'आ बिदिनो नाफोरजों जायो आरो बे गोखा गोखै खांनायाव बिसोरखौ नांजोबगौ।
औ।
बैसागुनि बे संक्रान्तियाव गोखा गोखै जानायाव लाफा सायख' खिफि बेन्दों दौस्रेम दाउ फेन्दा, मानिमुनि
मैद्रुबो जानाय जायोमोन नामा?
मैद्रुबो जानाय जायो जायो। बे बुस्थुआ गेबलेया दै
औ।
मैथा बांगाल बायदि मैथा बांगाल बायदिसो एसे खैरोमरोम आरो एसे फादुब मोनो आरो।
ए मैथा बांगाल बायदि जायोमोन आरो।
औ बे सैथ्र' मास सैथ्र' मास दानावल' एसे मोजांसिन जायो दाबो मोनजायो मानसिफ्रा गायनानै लायो दाना
औ
हाथायाव फानफैयो जानो गोथाव मोनग्राफ्रा जायो आंबो गोथाव मोनो आरो आरो खैरोमब्रोमनो नाफोरजों मोजां नाफोरजोंसो बांसिन जानाय जाखायो
आंहाबो मालाबा बे बाजारफ्राव मोनबा जानाय नांगौ जाहैबाय
जानाय नाय जानाय नायनानै बेनि टेस्टआ माबायदि लानायबानो जाबाय जेखौबो जानाय नांगौ हाग्रानि बुस्थुखौ
औ जानायनांगौथ जानायनांगौ
इलाइसि मैगं
एलायसिखौदेन जाखांबाय आं औ
बेफोरखौलाय
मानदेखौबो जाखांबाय बारा मोजां मोना थेवबाबो जायो आरो
थाराय बिथरायखौलाय
मा बादिथाय
थाराय बिथ'राया बे माबा बायदि थालिर फस्ला बायदि
ए नुबासो सिनायसिगोनलै नामजों गोसोआव गैया
अमाजों गोथाव जायो बेबो जों बर'फ्रा हाग्रानि मैगं थाइगं जानो मोजां मोनग्राखा आरो बेनो फ्रेसबो मेडिसिन गैयै
औ
दिंखियाजों अमाजों एवनानै जाफेरबायबो नोंथां
औ
गोथाव जायोना
जायो औ
गोथाव मोनो आं दिंखियाजों आराम एवनानै जाबा